हेल
औ खुलुमबाय नोंथां
औ हेल' औ खोनाबाय
हेल' अ खुलुमबाय नोंथां
अ दे नोंथांनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय
औ आं दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथा सम दङना नोंथां
औ दङ दङ
अ बैसागुनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
हम
बिदिब्ला आं फोरमायगोनसै नोंथां
औ दे
अ बैसागो होनोब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायो बैसागुआ बोसोराव खनसेल' जायो ओ बैसागुआव जों रंजायो बैसागुआ बर'फोरनि गाहाय रंजानाय फोरबो ओ बैसागु रं जानाय फालिनायनि गेजेरजों हारिमुनि सोमखोर सावगारि बेरखाङो। ओ नाथाय आ थिखाल मुगायाव गोदान जोलैया बैसागु रंजानो बावलांबाय। ओ हारिमुखौ बावगारलांनो हमबाय। बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे गेदेर रंजानाय बर'फोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै मोां मोजां मोनो बे रंजानाया बर' हारिमुनि बर' हारिफोरा बे रंजानायखौ अरायबो खुंबोगासिनो दं गावनि हारिनि आंगो होननानै बैसागुआ बेनिखायनो बर' हारिनि आमाय थुख्ल' गोदो गोदाय बर'फोरा हारिनि गोनां बे रंजालि बैसागुखौ दानसेयालागै खुङोमोन होननानै जों खोनायो।
ओम ओम।
ओ नाथाय बोथोरा थाङो हालो दै लो समा थाङो खोन्दो खोन्दो ओ सम थांनायनि लोगो लोगो मिथिंगानि महराबो गुस्लायबोयो। ओ लोगोसे बोथोराबो सोलायो ओ बैसागो बोथोराव ओ बिलाइ गोरलै गोरलै खिलियो बेजों समायना नुयो मिथिंगानि महरखौ।
ओम।
गोदो दानसेयालागै खुङोमोनब्लाबो दा स्नि सानहालागैल' खुंनाय नुनो मोनो। आरो गोदो गोदायजों खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, गंगोना हारम'नियाम लानानै दख'ना गोमो फालि गोजा आर'नाइ फालि गोथां ब्लाउस ओ खानाय ओ थफायाव गोजजा बिबार बेफोर लानानै समायना रमायनायै मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ नाथाय दानि जुगावहाय ओ बिदि खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनलिया आरो ओ बांसिनानो गोदो गोदायनिखौ बावनो सानजोब्बाय। ओ बैसागुनि सेथि साना मानसि बैसागु फुङाव ओ दुगैस्रां लोबस्रां गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो बेनि उनाव थैलांनाय न'खरनि फोलेरफोरखौ गोसोखांनानै मायथायाव मावै दाङै मोननाय बेसादफोरजों जु ओ जाहोनाय लोंहोनाय जायो।
औ।
ओ थैलांनायफोरनो ओ ना बेदर एवनानै बावनाय जायो। ओ रंजालि बैसागुआव जुलि गोदान फिसाफोरखौ ला नानै बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैनाया जोंनि ओ गोदो गोदायनि खान्थि आरो ओ गामिनि बोराय बुरैफोरा बिब्दिनो न' न' गिदिंनानै बेदर खुंगा मैगंजों संनाय ओंख्रिजों जौ लोङो ओ बै सा ओ बैखालिनो बेलासि समनिफ्रायनो खायसे खायसे मोसानाय जायो। ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गावबा गाव हानजा हानजा जालायनानै ज' ज' मा गिलायो आरो ओ सेंग्राफोरा ओ जेरै ओ खाम सिफुं जथा ओ सेरजा ओ थल थरखा आरो सिख्लाफोरा गंगोना जाबख्रिं लानानै बैसागुनि बायदि मैया मेथाइ खननानै ज' ज ओंखारलायो आरो रंजालि बैसागुआ स्नि सानाव जोबो बर'फोरा बैसागो बोथोराव बेमार आजार खारनो होननानै गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ मैगं जेरैहाय फुंखा बेसर दाबा थालिर फस्ला थाराय गाज्रि रायदों बि खायाव लाफा सायख' खार' खान्दाय खार' खान्दाय बिजौ माइसुन्द्रि सिबुथारा खिया बिदिखौ जानाय जायो आरो
ह
ओ गोजामखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ गाहामै मोननो हास्थायो बेनि उनावबो गामिनि बोराय बेन्थ' गासिबो दौरिनि न'आव ज' जायो बेवहायनो जयै थांनाय बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोनो अबुंलावरि आनान गसायनायाव बोर बिना लायो आरो गोदान बोसोराव अन्नानै बिनानै ग्रोम ग्रोम रायजो मोनजानो थाखाय आर'ज गाबनाय जायो
ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला हानजा जानानै गामिनि न'खरफोरनिफ्रायबो दान लायै लायै फैयो बिब्दिनो बैसागुआ स्नि सानहालागै सोलियो खैदां खैफोदोम जानाय साजानाय गाज्रि मोदायफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय आरो लोगोसे रांखावरि मानसि दुमसि आरो फिसा फिसौनि थाखाय हांख्रायनानै बैसागु दानाव बायदि बायदि मोन्थोर आरो गुबुन गुबुन आसार खान्थिजों थान फुजाखौ जयै होनाय जायो
म
बैसागुनि सान सनियाव बयबो गसाइथानाव ज' जायो बर'फोरा फोथायोदि सिगां दानाव एबा सिगां सानाव नांलायनो खमलायनो मोना होननानै नांलाय खमलायोब्ला। बोसोरनि अराय समावबो नांजलाय खमलायैनो थाङो होननानै फोथायो आरो बेनिखायनो बे गोथार सानाव रावजोंबो नांज्लायनो एबा बोराबलायनो हामा बिदि होननानै बुङो आरो
ह
जायगा लानानै जायगा बर'फोरा गुबुन गुबुन आखुयै बैसागुखौ बैसागु जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि बैसागु खौ बोरै मा फालिनाय जायो एसे फोरमायना होनायसाय
औ ओरैनोथ' नगौ बैसागु होनोब्ला जों मिथियो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन रंजालि फोरबो जेराव जोङो बयबो। बेनिनो जोङो बैसागु फोरबोखौहाय सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय जों फालिनाय नुनो मोनो जोंनियावहाय ओरैनोथ' जोङो सैथ्र दाननि जोब सपथा खालारावहाय मोसौ बैसागु होनो जोंनि बे बैसागुखौहाय बे समाव जों मोसौफोरखौहाय थुखैनो लाङो। बे दैसा बा बिलोफोराव बेबायदिनो जोङो लाव फान्थाव बायदि हानानै बेजों खैनानै माला गान होनानै दिगिलि दालायजोंहाय बुरदज्राव बुद्राव जों बे मोसौखौहाय होलांनानै ओ दैसा एबा दैमाफोराव थुखैहैयो नङाबा हाखरफोराव आरो बेबायदिनो जोंहा। फिथाइबो दंलायो जेनेबा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोरै हान्जा हानजा बेबायदिनो जोङो बे मोस मोसौ बैसागुखौहाय फालियो आरोखि
औ
नाथाय नाथाय जोंनियावहाय सैथ' दाननि जे जोबथा
सान संक्रान्ति होननानै बुङो आरोखि बे बैसागुखौहाय आरो बे सं बे संक्रान्ति खालिनो नोंथाङा जे माखासे मैगं जेनेबा गोखा गोखैनिखौहाय दहाय रायखांदोंमोन। जेनेबाय बिजौ बुरि थखन बेबायदिनो खारौ खान्दाय बिजौ बेफोर गाैखौबो बुथुमनानै। अमा अमाफोरजों एवजानानै जायोमोन आरोखि आरो बे अमाखौबो जों जोंनिया सिगां समावनो माने बैसागुआवहाय जानो होननानै फिनानै दोनख थानाय जायोमोन नालाय दाबो फिसिनानै दोनखायो बेखौनो हानजा हानजा जानानै सिथारलायनानै राननानै जालायो आरोखि गोखा गोखै बेनिफ्राय बैसाग दाननि बेसे अक्ट' दनिया मानसि बैसागु जायो
औ
बे दिनावहालागै जोंहा नों जेरोखम बुंदों फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां माने साफा सुफा जानानै गामिनि मन्दिरफोरावहाय बयबो। गामिनि बयबो मानिे आर'ज गाबनो थाङो। बेबायदिनो आरज गाबखांनायनि उनावहाय जों- गावजों गाव जे उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ, गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ- बिदिनो मान होलायनाय। बोर होलायनाय बेबायदि जायो बेबायदिनो।
औ
बेलाथिहा बेलासि जायोब्ला बा बिदि। मान होलायनाय बा आर'ज गाबनाय बेफोर जोबोब्ला- ओरैनो सेंग्रा, बास क्लाब बोराय बन्थ' बेबायदिनो हानजा हानजा जानानै बैसागु मागिनायखौ जागाय देशों आरोखि। ओरै समावथ' जेनेबा खाम, जथा- फुं बेफोरखौ लानानैनो बे रंजानाय आरिनाय नुयोमोन आरो बेयावनो माखासे जेनोबा एबा सेंग्रा सिख्लाफोरा बैसागु समफ्रावनो गावबा गाव जेनेबा सोरबाफोर मोजां मोनलायनाय- दङब्ला आर'नाइ फालिजों- होनानै बरायलायनाय बेफोरखौबो जों खोनानो मोनोमोन आरोखि ना। नाथाय आथिखालाव मा बेफोर आसस्थे आस्थेनो माने खमायलांनो हमबोवबाय दा।
औ ।
फुं जथा दामनानै रंजानाय। बेफोरखौबो माने जायगा लायै जायगाल' नुनो मोनसै। मे गोबां जायगायावनो बांसिन साउन्ड सिस्टेम बक्स लानानै आरिनानै रंजानानै बैसागु मागिनाय आरिनाय बेफोरखौसो जों बांसिन नुनो मोनसै।
औ ।
ओमफ्राय बेबायदिनो नोंथाङा जेरोखम बुंदोंमोन सिगां समफ्रावहाय से दानसिमहालागै बैसागुखौ फालिनाय जायो बेबायदिनो। आ लागैयाव फालिनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंनावबो सानथामसिमहाला गैल' बे बैसागु फोरबोआवहाय मागिनाय बा रंजानायखौ नुनो मोनसै आथिखालावहाय।
बेनिफ्राय सानथामनि उनावहाय बे- बैसागु मागिनानै जेनाखि फैसा बा माइरं बा, मैगं थाइगं मोननाय बेफोरखौहाय जोङो फैसाफोरजोंहाय एसे बेदर आरि बायनानै बेबायदिनो सोरनिबा न'खरसेयावहाय सङै खावै बे खाजि बा जौ गिसि लोंनानै रंजानाय आरिनायखौ नुनो मोनो आरोखि। बिनिफ्रायनो बैसागुआ जोंनिया माने जोबनानै थाङो आरोखि माने एफा गोबाव गोबाव रंजानायखौ खौ बांद्राय नुनो मोनला आरो आथिखालावथ' मा बिदि स्नि सान बा दान मोनलायै माने स्टेज मोननो मोनसै नोंथां। ओम होनमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाबाय ना।
औ औ नोंथां। बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां
औ औ दे ।
औ ।